औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि नोंथां सिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। औ औ नोंथाङा आंनाव फन हरनायनि जाहोननि आन्दोआव माबाफोर दंमोन नामा नों थां?
नोंथांनाव आङो मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? अ स-सासे गथ'-गथ'नाव गेलेनाया माबायदि गोहोम गोग्लैयो बेनि सायाव एसे
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओह सासे गथ'नि गेलेनाय सासे गथ'नाव गेलेनाया माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेनि बागै बुंनो थाङोबा जोंहा मोननै रोखोमनि गोहोमखौ जों बुंनो हायो आरो नों थां बिनिनो जोङो जेरै गाज्रि गोहोम आरो मोजां गोहोम। मोजां गोहोम बुङोब्ला नोंथाङा सासे गथ'आ गेलेनानै मा खालामनो हायो बेयो गावनि देहाखौ गोख्रों आरो थाजिमै लाखिलांनो हायो आरो नोंथां। औ नंगौ नोंथां बेजों लोगोसे गावनि जि जौगानां गौआव बियो गावनि मासे-माखासे मोजां खाबुफोरखौबो लांफा लांनो हायो आरो सोलोंलांनो हायो आरो नोंथां। औ नंगौ नोंथां। जे-गेलेनाया जोंनि देहाखौ बा जोंनि मोदोमफोरखौ जों बियो गोख्रों खालामनायजों लोगोसे हाराखौबो गोख्रों खालामो। आरो जोंनि बे देहानि दाथाय बेफोरखौबो मोजाङै लाखिलाङो आरो नोंथां। माखासे देहानि जेंनाफोर थायोना बेफोरखौबो बियो सामलायो आरो गेलेनायजों जुदि नोंथाङा गेलेयोब्ला अब्लाथाय देहाया गोलोमगारना नों थां गोलोम गारनायजों माखासे बिजानुफोरा गफालाङो आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां गेलेनाया सासे गथ'नि गोसोआव लाखिनो हानाय गोहो बा सोरजिलु गोहो माबा मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय बेफोरखौ बियो मा खालामो जौगाहोयो आरो गेलेजों गेलेनायनि गेजेरजों बिदिनो जों गेलेनायनि बागै बुङोब्ला माखासे खेलाफोर जेरैहाय जोङो जोलुर, क्रिकेट, बुलुर, बेडमिन्टन, काबादि आरो माखासे दोरोङारि गेलेनाय खारनाय-बारनाय बायदिसिना खेलाफोरखौ जोङो लानो हायो आरो नोंथां औ नों गौ नोंथां गेलेनायनि गेजेरजोंबो सासे सुबुङा बा सासे गथ'आ गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हा हायो सासे गथ'आ बा मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला बियो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि थांना थानायनि थाखाय माखासे जि आरजिनांगौ रां धोन सम्फथि बेफोरखौ आरजिनानैबो लानो हायो आरो नोंथां गेलनायनि गेजे जेरजों जोङो माखासे जेनेबा गुबुनखौ हेफाजाब होलायनाय बा ओरैबायदि थासारि सोमजियो अबावबा दावराव दावसि बेबायदि थासारियाव माबायदि सामलायनांगौ बेफोरखौ जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो मोनलांनो हायो आरोना नोंथां बा सोलोंनानै लानो हायो आरो औ नंगौ नोंथां गेलेनाया जों मा खालामो बांद्राय सानब्रे फ्लांनाय बायदिसिना जेंनाफोरखौबो सुस्रांनानै होयो आरो नाथाय गेलेनानैल' मा जानो नोंथां मोनसे समाव ओरैबो जाहैयो जोंहा गेलेबाय थानानै जोंहा थाइनि बागैबो थालाङोन ना नोंथां गेलेनायजों लोगोसे जोङो सोलोंथायाइखौबो लांफानांगौ नङाबा सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानांगौ आरो नोंथां नाथाय जोंनियाव बांसिनानो मा जायो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफाबाय थायोब्ला सोलोंथायाइ आवबो मोजां जाया गेलेनायाव मोजां जाया जायो औ औ नाथाय गुबुन नोंथाङा थिखखौनो बुंदों औ नाथाय गुबुन हादोरफोराव नायनो थाङोब्ला नोंथां बिथांमोनहा गावसोरनि फिसाफोरखौ मा खालामो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे माबा मोनसे सोलोंहोनायाव नाजाथाबो आरो नोंथां जुदि फरायनायबा फरायनायाव बांसिन गोसो होना नाजाथाबो बा गेलेनायावबा गेलेहोनाय नाबा गुबुन मोनसे बायदिसिना हाबाफारिबो थायो नालाय नोंथां बेफोरबा बेफोरावल' बांसिन नांथाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
आरो
जोंनियावनो नायनो थाङोबा बेबायदि नङा बिमा बिफाया जोंखौ फरायनायखौसो बांसिन माबा खालामो नालाय नाथाय नंगौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनायाबो थांफानांगौ बा गेलेनायजों लोगोसे फरायनायबो नांगौ जोंना फरायनायनि गेजेरजों माखासे गुबुन हारिनि राव बायदिसिनाखौ जोङो बुजि मोनोना नोंथां नङाबाथ' जोङो जेब्ला फरायाब्ला जों बेफोरखौ बुजिनो मोननाय नङा आरो रोंनायबो नङा बेनि थाखायनो जोङो गेलेनायजों लोगोसे फरायनायाबो गोनांथिथार। ओमफाय बुंनो थाङोब्ला जोङो
फरायनानै
जेसेबां रां आरजियो बेनिफ्राय सासे गेलेगिरि जानो मोजां गेलेगिरि जानो हायोबा बा बुहुमाव मुंदांखा गेलेगिरि जानो हायोबा जेरैहाय क्रिस्टियान' रनाल्द' लिअनेल मिसि नेमार बिदिनो केलियान एम्बापे बिथांमोन बायदि बिसोरथ' फुटबलनि गेलेग्रा जाहैबाय जेरै क्रिकेट नि बुङोबा जोङो भिराट कलि बिदिनो महेन्द्र सिं धोनि रहित शर्मा बिथांमोन बायदि जानो हायोब्ला जोंहा फरायनायनिख्रुइ बांसिन रां आरजिनो हायो आरो ना नोंथां औ नोंथां औ बावै
पि एल आव नोंथाङा नुनो मोन्दों जानो हांगौ बा क्रिकेटनि गेमाव ओ सुरियाबन्सि भैबब होननाय औ भैबब सुरियाबन्सि आं उल्थां फाल्थां औ बिथाङाबो गावनि गेलेनायखौ लांनो थाखाय बियो मा खालामदों ओ जि मेट्रिक आनजाद ना बे मेट्रिक आनजादखौ बिथाङा दोनथ'दों आरोना बियो जिबा बोसोर बैसोनिल' सासे गथ' बियोदि बिदि गेलेनो सा माबा मोनदों खाबु मोनदों बियो बिथांनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथाव बिथाङा जोबोद नाजाथाबनायनि गेजेरजों बि गेलेनायखौ आवग्रिनो हादों आरो ना बे गेलेनायसिम बिथाङा थांखिखौ आवग्रिनो हादों औ बिथाङा देब्लाय मा मोनदों मोनसे खमला गाबनि थफि जाय बेयो मोनसे ओरैबायदि मुंदांखा नोंथां बेयोदि जाय सु सुबुङा बांसिन अनजिमायाव रान लानो हायो आरोना नोंथां बे मानसिनो बे अरेन्ज बा अरेन्सकेप होनो इंराजियाव बर'आव कमला गाबनि ट्रफि बेखौ बिथाङानो मोननो हादों आरो बे माथ्र' जिबा बोसोर बैसोनि गथ'आ बेबायदि समावनो बिदि आ दावगोनो हा दावखोनो हादोबा गेलेनायनि गेजेरजों आरो गावखौनो फुरा बुहुमाव मुंदांखा खालामना लानो हाबाय आरो बे गथ' वा थिग बेबायदिनो फरायनायनि गेजेरजोंबो हायो माखासे गथ' बा सोलोंसाफोर दङ गावखौनो सोलायनायनि गेजेरजों गोबां बिथिङाव दावगाहोनो हाबाय आरो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा
ओ नोंथां नोंथाङा ओ गेलेनायनि सोमोन्दै बुंदों ओ आङो नोंथांनो बुंनो सानदोंदि जों नि गामियारि ओनसोल एबा जोंनि ओनसोलाव ओ गेलेनाय दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै एसे ओ नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन ओ नोंथाङा मा-माबे दोरोङारि गेलेनायनि सायाव मिथिनो लुबैदों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां दोरोङारि खेला बुङोबाथ' आं दोरोङारि खेलाखौ एसेबांबो मोजाङै मिथिया आरो आङो थौयै नायबिजिरथ'वाखै आरो नोंथां आं नायबिजिरनो सानदों नाथाय नायबिजिरथ'वाखै औ औ नोंथाङा आंनो गिला गेलेनाय खमलायनाय बि बिदिनो
औ औ नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां जों दोरोङारि गेलेनाय होनना बुङोब्ला ओ जोङो गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोनाय गेलेनाय जेरै ओ काबादि खमलायनाय दोब बुनाय हांसो हमनाय थालिर गाखोनाय गर गेलेनाय बाथा गेलेनाय ओ खिखर गेलेनाय बेफोरखौनो जोङो दोरोङारि गेलेनाय होननानै बुङो नोंथां बेफोर खेलाफोरखौ बोथोर आरो समजों लानानै गेलेनाय जायो जायनि गेजेरजों जोंनि मोनसे ओ दोरोङारि फोरबोफोरजों लोब्बा गोनां होननानै जोङो सानो आरो नोंथां जोङो जेरै ओ हांसो हमनाय एबा थालि गाखोनाय गेलेनाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ बेखौ बो-बोथोरजों लानानै गेलेनाय जायो जेरै जोङो बैसागु बोथोर बैसागु बोथोराव जोङो दो बुनाय खम ओ खमलायनायखौबो गेलेनाय जायो दाउला सलायनायखौबो गेलेनाय जायो नोंथां बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिमु आरो जोंनि दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जोङो लाखिलांनो हानाय मोनसे ओ खाबुखौ मोनो आरो नोंथां जायनि गेजेरजों जोङो गासैबो समाजावनो बेफोर दोरोङारि गेलेनायखौ बावलांनो थाखाय ओ फैनायखौ जोङो फिन गोसोखांफिननाय जायो दा दानि जुगाव औ औ नोंथां औ औ बे खमलाइ ओ थालिर बिफां गाखोनायानो जाहैबाय गेलेनाय समानो जाहैबाय सोरबा बे गेलेनायखौ बैसागुनि ओ खानाय मोसौ थुखैखां मोसौ थुखैनाय सानखालि एबा मोसौ बैसागो खालि गेलेनाय जायो खायफाया बिनि आगोलावनो आगु बैसागु खुंनानै गेलेनाय जायो खायफाया बैसागु बायनानै गेलेनाय जायो नोंथां बे आगु बैसागु याव दानि दानि सम आरो बोथोरखौ नायोब्ला जोङो जोंनाव आगु बैसागुखौ बांसिन फालिनाय नुयो बे आगु बैसागुआवनो जोंनि दोरोङारि गेलेनायफोरखौ गेलेनाय जायो जेरै दो बोननायखौ ओ जोङो हिनजाव आरो हुवाफोरा गेलेनाय जायो बे दो बुनाय गेलेनायानो जाहैबाय जायफोर गेलेगिरि बिथांमोननि मेगनखौ खाथेनानै बिथांमोनखौ ओ बिथांमोनखौ गेलेहोनाय जायो दो दोखौ मोनसे थि समनि गोजानाव दोननानै गोजौ जायगा एबा खुन्थियाव सोना दोननानै बेखौ गेलेनाय जायो सासे मानसिखौ एबा गेलेगिरिखौ मेगन खाथेनानै बिथांखौ फाखोनै फाखथामसो फिदिंनानै बिथांखौ दो बुनो थाखाय हेगरहरनाय जायो। बे दो बुनायखौ ओ गेलेगिरि बिथाङा बुनो हायो बेनो देरहासार जायो आरो थालिर गाखोनाय होननानै बुङोब्ला थालिरखौ ओ थालिरखौबो थालिर गाखोनायखौबो जोङो बैसागुनि आगु बैसा बैसागो खुंनायावनो जोङो गेलेनाय जायो बेखौ हौवा माहारिफोरासो बांसिन गेलेनाय नु नुनो मोनो बेखौ हिनजाव मारिखौ गेलेनाय नुनो मोना। मानो होनोब्ला बे थालिरफां गाखोनाया बोलोनि एबा ओ गोजौआव गाखोनायनि थाखायनो बे खौ हुवा माहारिफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो। बे गेलेनाया जाहैबाय फांसे थालिर दंफांखौ दाननानै बे खौ मोनसे लान्दां जायगा एबा लान्दां फोथाराव गायनानै ओ गेलेहैनाय जायो जायनि थाखै बेखौ गेलेगिरिफोरा बे थालिर दंफां गायनायाव थाव फुननायाव गाखोनानै गोजौआव थालिर बिफांनि गोजौआव दोननायाव बेवहाय मोनसे बान्था दोननाय जायो। बेखौ जाय गाखोनानै लानानै एबा लानानै फैनो हायो
आरो
काबादि गेलेनाय होनना बुङोब्ला काबादिया जाहैबाय मोनसे ओ दोरोङारि खेलाबो खेलाजों लोगोसे मोनसे हादोरारि एबा मुलुगनां गेलेनाय होननानैबो बुंनो हायो। बे गेलेनायखौ अलिम्पिक एबा अलिम्पिकआवबो गेलेनाय जायो। जेरै सामार अलिम्पिक आरो अलिम्पिकआव बे गेलेनाया जाहैबाय हिनजावसाफोरनि गेलेनाय। बेहाय खौ हौवासाफोराबो गेलेनाय जायो। बे गेलेनायाव गासै सुबुंफोरा सा स्नि थायो बिनिनो ओ मोननैबो बेरेखा दोलोआव सा स्नि गेलेनाय जायो। बिनिनो जाय बांसिन थैयो नो ओ देरहानाय जायो बेयो गासै मोन्थाम ओ मोन्थाम रान्दड एबा मोन्थाम खोन्दोआव गेलेनाय जायो। गिबि खोन्दोआव थैजोब्बाय ओमफ्राय ने-नैथि खोन्दो फैलायबाय नैथि खोन्दोआव ओ जाय देरहायो बेनो ओ देर-देरहाबाय आरो नेक्स्ट खोन्दो एबा थामथि खोन्दोआव जाय जाय देरहायो
औ नोंथां बेहाय समबो दंथ' समबो दङ'ना जुदि मोनैबो हान्जा औ थैलानायानो गैयाबा बा मोनसे हान्जाया थैनानै थांखां फिनो मोनसे हान्जाया थैनानै थांखांफिनो अब्लाथाय बेहाय सम थायोना बे समजोंसो फोजोबनाय लायो बेनि गेजेरावनो जायनो बांसिन माबा मोनो नम्बर मोनो बेनो देरहानाय जायो आरोना
नोथां औ जाय बेरेखादो ओ बेरेखादो दोलो एबा दोलोनि जाय मोनसे दोलो सुबुं एबा थैनायनि पयेना बांसिन बांसिन ओ जो-जो-जेनो थैनानै बियो जेनो आरो जाय बांसिन खम थैयो बिनो देरहायो नोंथां। औ।
बिदिनो हौवाफोर हिनजावफोर बो गेलेनाय खौ गोबां नुनो मोनबोबाय आंबो नोंथां।